खोनादों ओ जों दा सासे फरायसानो ओ कम्पिउटारा माबायदि बिहोमा होयो बेखौ रायलायजागोन नामा नोंथां?
अ जागोन नोंथां।
ओ गिबियावनो आं बुंनो सानो नोंथां ओ जे कम्पिउटार होननानै बुङोब्ला कम्पिउटारानो ओ बयनिख्रुइबो मानसिनि खाथिसिनाव सोमोन्दो थानाय मोनसे आगजु अदेबानि कम्पिउटार गैयाबालासिनो कम्पिउटार जाय सुबुङा कम्पिउटारखौ बाहाया बे सुबुङा उम मोनसे गोजाम मुगायाव थानाय बायदि होननानै जोङो आथिखालाव बुंनो हायो मानो होनोब्ला कम्पिउटारजोंसो गासिबो खामानियानो जाजोबनायखौ जोङो मोननो हायो ओ जेब्ला कम्पिउटारखौ बाहायगोन अब्ला बुहुमखौनो मोनसे आखायाव थानाय बेफोरबायदि मोननो हायो मानो होननानै बुङोब्ला कम्पिउटार बाहायनायनि गेजेरजों ओ गासै बुहुमाव थानाय ओ मोनफ्रबो बिथिंखौनो जोङो दसे सम समनि गेजेरावनो ओ मोनदांनो हायो बा मोनथिनो हायो बेनिखायनो आं सानो जे कम्पिउटार बाहायनाया सासे फरायसानो जोबोद गोनां होननानै ओ सासे फरायसाया फरायनायजों लोगोसे कम्पिउटारनि गियान लालांनो हायोब्ला बियो जोबोद मोजां होननानै आङो सानो आरो नोंथां। नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा?
औ आंबो दा कम्पिउटारनि गोनांथिनि बागैनो बुंनो सानदों जिहेतु सासे फरायसाया गावनि फरायनायजों लोगोसे इयुनाव मोनसे मोजां खामानि मावलांनो थाखाय आथिखालाव जिहेतु आथिखालाव कम्पिउटारनि मुुं बा बिनि थाखायनो साफ्रोम फरायसायानो कम्पिउटार सोलोंथाइ बा सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे कम्पिउटारनि रोंगौथि थानाया मोजांथार जोङो आथिखालाव माखासे गोबां फरायनायजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोरखौ जों कम्पिउटारजों सोमोन्दो थानाय नुनो मोनो। जायखौ जोङो कम्पिउटारनि सोलायै गुबुन जेरावबो मावनो हानाय जाया आरो।
औ औ
जोङो थाखो जिसेनिफ्राय लानानैनो माखासे कम्पिउटारनि आयदाफोर मोननो हायो जेरै ओ इनफरमेसन टेक्न'लजि होननाय जाय आयदायाव जोङो कम्पिउटार नङाब्ला जाया बेयाव ओ बिजाबावल' लिरनाय बा फरायनायनि गेजेरजोंल' जोंङ बे बिजाबखौ फरायनो हाया जोङो कम्पिउटार बाहायनानै बे प्रेकटिकेलखौ खालामनांगौ जायो आरो। बेनि बेखौ बेनि अनगायैबो जोङो ओ क्लास टेन पास जानायनि उनाव साफ्रोमबो फरायसाया कम्पिउटार क्लासखौ सोलोंनानै लाजोबोब्ला गाहाम जागोन होननानै आं सानो। मानोना बियो सासे फरायसानि थाखाय गोनांसिन होननानै आं सानो आरो मानोना बेयो ओ सासे फरायसाखौ माब्लाबा ओ सरकारि साख्रि बा जिखुनु मोनसे खामानियाव हाबनानै थायोब्ला बे कम्पिउटार सोलोंथाइखौ नांथारगौ मानोना आथिखालाव गासैबो खामानियानो कम्पिउटारनि गेजेरजोंसो जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो बेजों लोगोसेनो जोङो बांसिनखौनो जोङो फरायनाय समाव बेखौ थाखोआव जों मोनफाबाय थानायखौ नुनो मोनदों जेरै थाखोआव जोंनो माखासे रिसार्च पेपार दिडिजार्टेसन बायदिसिना लिरनो थाखाय ओ थाखोआव जोंनो बिथोन होनाय जायो बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोंनो गिबियावनो कम्पिउटार सोलोंनानै लानाया गाहाम जायो। जों गोबां नुनो मोनदों खायफा कम्पिउटार रोङि फरायसाफोरा बै समाव सफैयोब्ला जेब्ला सोलोंसालिफोराव कम्पिउटारनि खामानि मावनो होयो अब्ला बिसोर फरायसाफोरा माखासे मावनो हायि थासारिखौ जों नुनो मोननाय जायो जायनि थाखाय बिसोरो फरायनायाव गोबां खस्थ' थ मोननो गोनां जायो आरो दा बेखौ जोंबो नु नुनो मोनदों आरो खायफा लोगोफोरखौबो जानाय नुदों आरो दा आं गावखौनो लाखि होननानै सानो मानोना जोङो सिगांनिफ्रायनोबा माखासे समनिफ्राय जोङो कम्पिउटारखौ सोलोंबोनानै दा गावनि नांगौसेबांखौ जोङो कम्पिउटारखौ बयखौबो नांगौ गौ आरो बयबो सोलोंगोन खौ सोलोंनांगौखौ आं नांगौ होननानै सानो आरो नोंथां
अ ओ जिहेतु नोंथाङा कम्पिउटारआ ओ सासे फरायसानि थाखाय जोबोद गोनां होननानै ओ बुंलांदों बेखिनियावनो आंबो बुंनो सानोदि ओ जोङो जेब्ला मोनसे साख्रिनि थाखाय आनजाद होगोन बे मोनफ्रोमबो आनजादावनो ओ आथिखालाव खालि कम्पिउटारनि गेजेरजोंनो आनजादखौ जानाय नुनो मोनो
औ
बांसिनै लिरनाय आनजादफोरा ओ बेखौ खालि ओम गावनि ओ-ओनसोलनि जेरैहाय जिल्लानि बेफोरबायदि साख्रिनि बिथिङावल ओन जानायखौ नुनो मोनसै नाथाय जेब्ला जोङो अल इण्डिया बा गासै भारतनि अ-अ हादोरनि ओ बुहुमनि गेजेरावनो मोनसे दाङा बाजि जानाय आनजादखौ सावरायगोन अब्ला बेफोर आनजादफोरा कम्पिउटारनि जोहैनो जानायखौ नुनो मोनो ओ बेफोर आनजादाव जिरायनो ब्ला कम्पिउटारा थारैनो जोबोद ओ रोंनो गोनांथार होनना रोंथारनांगौ मोनसे ओ स मानसिफोरनि ओ मावनो गोनां होननानै आङो सानो आरो मानो होननानै बुङोब्ला ओम जेब्ला जोङो आनजाद लिरगोन अब्ला ओ बे आनजादनि समाव जोंनि एसेबां मानि ओ टाइम मोना बेफोरो बेफोरो कम्पिउटारा अदेबानि आनजादसालिनि कम्पिउटारा सम मथेयै खुलियो सम मथेयै ओ बन्द जायो खालिबोल बियो ओ आनजादनि टाइमखौल थि खालामनानै ओम जोंनि गेजेराव ओ अन आरो अफ जानायखौ जोङो नुनो मोनो ओ जेरै ओ जोङो बेफोरनि बिदिन्थि हिसाबै गोबां लानो हायो ओ नेट इजाम नेट इगजाम जानाय रेलेवेनि एगजाम जानाय एस एस इगजाम जानाय बेफोरनो जोंनि मोनफा मोनफा बिदि थि बेफोर इगजामफोराव‌ ओम कम्पिउटारनि ओ रोंगौथि गैयाबालासेनो जेब्लाओ नोङो ओम आनजादसालियाव थांगोन अब्ला बे आनजाद हैगिरिया ओ गिबि प गिबि इगजामखौ बा ओ सिगाङाव होबोआखै एक्सपिरियेन्स गैया अब्ला ओ जेब्ला बियो बे इगजामखौ होगोन अब्ला बियो नितसय ओ माखासे बिथिंजों मोगा मोगि जानांगौ जायो माब्लाबा समाव ओ बियो थुनो रोङा जायो माब्लाबा समाव बहाबा थुफ्लांनानै माब्ला बियो बियो ओ बियो थुफ्लांनानै ओ जानो हागौ गोरोन्थियानो जादों बेफोरबायदि थासारिखौ ओ जोङो नुनो हायो आरो बेफोरबायदिनो बेनिखायनो आं सानो कम्पिउटार खौ सासे सुबुङा अ मोजाङैनो ओ रोंनांगौ बा सोलोंनानै लायोब्ला जोबोद मोजाङै होननानै आं सानो आरो अ जिहेतु ओ जोङो दा आथिखालाव उम कम्पिउटारखौ ओ मोनसे फरायसालि बा ओ मुलुगसोलोंसालिनि इलेक्टिभ साबजेक्ट होननानै जोङो औ सोलोंनो हायो। ओ बा गोबां फरायसालि बा स्कुलफोरावनो बेबायदि इलेक्टिभ साबजेक्ट आ थानायखौ जोङो नुनो मोना नोंथाङा बेनि सोमोन्दै माबाफोर बुंगोन नामा?
औ नंगौ दा आङो कम्पिउटारनि सोलोंथाइ थानाया जोंनि आथिखालाव एसे एसे जाखांबोनायखौ नुनो मोनदों नाथाय जोंनि भारत हादराव दासिमबो बे कम्पिउटारनि सोलोंथाइ होनायखौ जोङो आबुङै नुनो मोनजोबनाय जायाखै ओ जाय या कम्पिउटारखौ लागोन बिथांमोनखौल' लाहोनाय जायो नाथाय लाथारनांगौबा कम्पालसारि साबजेक्ट हिसाबै जों कम्पिउटार आयदाखौ लाहोनाय जायाखै आरो नाथाय गुबुन गुबुन गुबुन हादर फोराव जोङो उन्दै थाखोनिफ्रायनो कम्पिउटार सोलोंथाय होनाय खौ जोङो नुनो मोनदों आरो मानोना ओ बिस बिथांमोनाबो मिथिगौ जे कम्पिउटारनि बाहायनाया माबायदि थासारियाव सफैखो बे थासारिखौ नायना नैनो गुबुन गुबुन हादरा उन्दैनिफ्रायनो कम्पिउटारनि सोलोंथाइखौ फरायनायजों लोगोसे लाथारनांगौ साबजेक्ट हिसाबै बाहायबोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो दा जानो दा बिथांमोनहा बेनिखायनो ओ गुबुन हादरफ्रा बेफोरबायदिनि थाखायनो ओ आथिखालाव गोबां जौगाबाय आरो जौगागासिनो बेखौ आं सानो आरो दा जोंनि भारत हादर दराव बेफोर खामानिखौ जोङो जोंनि गेजेराव लाबोनायखौ बा मावना होनायखौ जों नुनो मोनाखै ओ बिनि थाखायनो आं सानो भारत हादरा दासिमबो एसेबां जौगानांगौमोन एसेबां जौगानायखौ नुनो मोनाखै आरो आरो बेजों लोगोसेयैनो मोनसे खो खौ आं बुंनो सानदों ओ जोंनि गेजेराव गोबां कम्पिउटार सोलोंगिरिफोर दङ बे बेयो बिथांमोना दासिमबो कम्पिउटारखौ सोलोंनानै लायै जों गोबां नुनो मोनो आरो जायनि जाहोनाव आथिखालाव जि सोलिबाय थानाय माखासे ओ अनलाइन जायखौ अनलाइन इगजाम होननानै बुङो बे इगजामफोराव आथिखालाव कम्पिउटारनि गेजेरजों जायो। नाथाय बैफोरबायदि बिस सोरबायदि जायफोरा कम्पिउटार सोलोंथाइ गैया बा कम्पिउटारनि रोंगौथि गैया बिसोरो बे आनजादखौ होनो थाखाय गिनायखौ नु मिनथिनो मोनो आरो ओ कम्पिउटारावसो जागोननो बाय दिसिना होननानै होनो हानाय नङा बायदि होननानै बिसोरो कम्पिउटार आनजादखौ होफैयि बायदिखौ जों खोनानो मोनो आरो माब्लाबा समाव नाथाय आथिखालाव बेखौ मिन्थिनानै बयबो जोंनि गेजेरावबो सोलोंनायखौ नुनो मोनो बाय दा एफा एनैब्लाबो जोंनि गेजेराव कम्पिउटार सोलोंथाइखौ लानायखौ नुनो मोनदों आरो दा नोंथाङा बुंनाय बायदि ओ जोंनि गेजेरावनो गोबां माखासे आनजादफोर जायो जेरै- नेट, स्लेट, सिटेट, जि बायदिसिना माखासे आनजादफोरा आथिखालाव कम्पिउटारनि गेजेरजोंनो जायो जोङो ओ लिरनाय बा लेखा बिलाइयाव लिरनायनि आनजादखौ जों गोबां खम नुनो मोनदोंसै आरो मानोना बैफोर कम्पिउ टारनि गेजेरजों माखासे गोबां समयाबो जों समयखौ बासिनानै बासायनो हायो नाथाय जुदि जोङो कम्पिउटारनि अनगायै गुबुन लिरनाय खामानियाव मावोब्ला जोङो बैफोर माखासे खामानिफोरखौ जोङो दसे समनि गेजेरावनो मावनो हानाय जाया आरो जायखौ जोङो ओ बै आनजादाव जोङो एम सि किउ होननानै बुङो मानोना बै खामानिया गुबुन पेपाराव पेपारफोराव जोङो आनजाद होनाय जायोबा गोबां समय लानायखौ नुनो मोनो बेनि थाखायनो आथिखालाव बै फोर आनजादफोरखौ कम्पिउटार मदाव खालामना होनाय जायो। दा बेनिखायनो जोंनो साबसिन बो कम्पिउटार सोलायनायखौ नांथारगौ होननानै आं सानो आरो
नंगौ नोंथ नोंथाङा सैथो बाथ्राखौ बुंदों ओ जिहेतु जोङो कम्पिउटारनि सोमोन्दै रायलायदों बे कम्पिउटारखौ बुंनो थाङोब्ला कम्पिउटारा साफ्रोमबो सुबुंफोरनि मोनसे सोलोंनो गोनां आयदा नङा होनबा नोंथां दिनै गोदोनि समाव जोङो सावरायनो थाङोब्ला अदेबानि बर सुबुंफोरनि गेजेराव सावरायनो थाङोब्ला ओ मबाइलावनो जा फेसबुकफोराव इउटुबफोराव जोङो माखासे भिडिअफोर नुनो मोननाय जायो जेरैबायदियै खाथि ओ कम्पिउटारनि खाथियाव थाङोब्ला फैसा बखनो आरो बेंकआव होननानै थाङोब्ला कम्पिउटारखौ नुबानो बिसोरनियाव माबा मोनसे साननाय जानानै बिसोरनि देहाया मावग्लोबखाङो आ आखाय होनायफोरा आ खाइफोरा जाया खायफा खायफा ओ माबाब फोर सोङोब्ला मोजाङै ओ आबुङै बुंनो हाया बेफोरबायदि साननायखौ जोङो नुनो हायो बेफोरो जादों ओ जोंनि बर समाजनि मोनसे उम लोरबां होन लोरबां आखुथाय होननानै अदेबादानि गोबां सुबुंफोरानो ओ नांगौ नांगौ फोरखौ अदेबानि जाय ओ सोलोंनो गोनां जादों सोलोंनो गोनां दङ बेखौहाय ओ सोलोङाबालासेनो जायखौ गुरै ओ जफोर जायफोर आयदाफोरा गोरलैय ओ ओ नरमेलैनो उथ्रिसारनो बा मिथिनो हायो बेफोरबायदिखौल जोंनि बर सुबुंफोरा नागिरनानै सोलोंनाय खान्थिखौ नुनो मोनो नाथाय कम्पिउटारा मोनसे उम जिउनि अरायसनि थाखाय गोनां जानाय जाय मोनसे ओ रोंगौथि ओ नांगौ जानाय मोनस जों नाथाय बिफोरखौ दासिमबो बर सुबुंफोरानो ओ अदेबानि बर'ल' नङा गोबां सुबुंफोरानो जोंनि भारत हादराव थानाय गोबां हारि हारिसाफोरनि सुबुंफोराना आबुङै कम्पिउटारनि सायाव रोंगौथि गैया आबुङै कम्पिउटारखौ बाहायनो रोङा बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोननाय जायो सरासनसराये ओ बेफोर फोरो जायो गामि उम ओनसोलाव थानाय बांसिन सुबुंफोरनि गेजेराव बे ओ जेंनाखौ जोङो सुस्रांनो नांगौब्ला जोङो खालामनो हागोन दि गिबियावनो ओ फरायसालिनिफ्रायनो कम्पिउटार सोलोंनायनि ओ आयदा सोसननानै होनाय बेजों लोगोसे ओ कम्पिउटारनि खामानिया मा कम्पिउटारखौ मानो नांगौ कम्पिउटारनि बाहायनाया मा बेफोरबायदि ओ बायदि ओ ओ लिरनाय गोनां।